खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांखौबो खुलुमहरफिननाय जाबाय
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांसिम जासिग्रोनाय जाबाय आङो नोंथांनियाव ए आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो आङो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना
औ नोंथां गोजान मोननाय बिनि हामलायनायखौ नोंथांनो गोजा सहरनाय जाबाय नोंथां दा मानि सायाव सावरायनो सानदों बेखौ
ओ मोजाङै फोरमायलांबानो जाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां औ आङो सावरायलांसै बे आयदायानो जाहैबाय जोङो गोदोनि दिनावहायो माबोरै आबाद मावनानै जाबोखो आरो दानि दिनाव जोङो माबायदि आबाद मावो माबायदि रोखोमै आबाद मावोबा बांसिनै मोनो जोङो दानि दिनाव आरो गोदोनि दिनाव माबायदियै माजों हालौवोमोन आरो माबोरै हालेवोमोन ओ आरो मा मा ओ आबाद मावनायाव मा मानि गोनांथि जायोमोन। बेफोरखौ आङो नोंथांनिया सावरायगोन ओ जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जेब्ला जोङो आबाद मानसि माहारिया आबाद मावनानै जाजानो रोंदोंमोन अब्ला बै समावहायो माखासे सानखांगिरि बिथांमोनहा ओ माखासे गोफार बुस्थुफोरजों जेरैहाय अन्थाइनि दाहार अन्थाइफोरखौ हुानै दाहार खालामनानै ओ हा जागलिग्रा बायदि हा जावजानाय बायदि खालामनानै बेवहाय हाखौ जावग्लिनानै आबादखौ फोयोमोन एबा गायोमोन लासै लासैैनो ओ मानसिफोरा माखासे ओ सानखांथि सानखांबोनो रोंनायनिफ्राय जोङो ओ मोसौजों जिब जुनारफोरजों हालेवनायखौ नुबोदों ओ जेरै जोङो मोसौजों हालौवो आरो मैसोजों हालौवो ओ बेफोरबायदियै हालौवै हालौवै जाबोनाय जादों आरो गोदोनि दिनाव मोसौजों हालौवनाय होननानै बुङोब्ला जोङो फुङावनो खोमसि खोमसि सिखारनानै जोङो नांगाल लानानै आरो जुंगाल लानानै जोङो मोसौ होनानै दुब्लि फोथारफोराव थांनानै एबा बारिफोराव जोङो हालौवोमोन आरो बे हालेवनायाव जोंहा जोबोर खस्थ' जायोमोन आरो बेवहाय मानसिजों लोगोसे मोसौफ्राबो खस्थ' मोनफानाय जायोमोन। जेरैहाय जोङो मोसौफोरखौ सिगाङाव बिदि हालेौनोबा जोङो मोसौफोरखौ जोङो सिगाङावहायो फोरोंग्रोनानै लानांगौ जाहैयो बेयाव जोंहा माखासे ओ आयदाफोर दङ जेरै जोंहा आगसिजोंं गिदिंनांगौ ना आगदाथिं गिदिंनांगौ बेफोरखौ जोङो मोसौफोरनो मोजाङैनो सिखायनाय जायोमोन आरो एबा फोरोंनाय जायोमोन। बेबायदियै जोङो हालेवनाय जायोमोन हालेवनानै जोङो खेबसेल' हालेवनानै जाया बेवहाय हालौवनानै आरोबाव जोंहा मै होनाय दंबावो। बे मैया जाहैबाय हालौवनायाव जेब्ला हाखर हाखर हाखर जालाङो। एबा एवखुलाङो बे एवखुलांनायफोरखौ जोङो समानै खालामफिननो थाखाय बेखौ मै होनाय जायोमोन आरो बिनि उनाव जोङो बेवहाय माखासे जोलैफोरखौ बे जोलै बेगरफोरखौ एबा माखासे ओ आबादनि बेगरफोरखौ जोङो फोनानै ओ मावनाय जायोमोन आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो आरोबाव जोंहा दङ मोननो थांबावो जों आबाद मावनायाव हालेवनायजोंल' जाया जोंहा आरोव खस्थ'नि माखासे खस्थ' गोनां खामानि दंबावो जेरैहाय हालौवनायाव जोङो ओ हाथरफोर गिदिर गिदिर थायोना बे हाथरफोरखौ जोङो बु बुख्रुबनानै बे बुख्रुबनाया जाहैबाय जोङो मोनसे ओ बाथाम एबा औवाजों जोङो लानानै औवा थुख्राफोर एबा बाथामफोरजों बाथाम थुख्राफोरजों जोङो बेखौ बुख्रुबनानै समान खालामोमोन आरोबा गुरा खालामोमोन आरो आरो माखासे हाखरफोर थानायफोरखौ जोङो फबनो थाखाय जोङो खदाल बाहायोमोन बे खदाला जाहैबाय मोनसे ओ हा जावग्रा आरो बे हाखौ जोङो दा औवा औवा बिखुं नङाबा जोङो बाथामनि बिखुं होनानै बे खदालाव एबा खदाल बिखुङाव होनाय जायोमोन आरो बिनिफ्राय हमनानै हा जावनो हानाय बायदि खालामनानै लायोमोन आरो बेनिफ्राय जोङो हाखौ जावनानै फबनाय जायोमोन। आरो बे हा जावनायावल' नङा जोंहा बेखौ गोबां खामानियाव बाहायो जेरैहाय जोङो माखासे खामानि जेरैहाय जों बिफां गायनोबा जोङो हा जावनोबा बेयावथ' हालेवनायजों जोङो गायनो हायाना बेनि थाखायनो जोङो बेखौ खदालजों जावनानै हाखौ नांगौखिनि जावनानै बेवहाय ओ गायनाय जायोमोन आरो आरो बेल' नंबावा जोङो जेरै ना फियो न'खर न'फोराव जोङो फुख्रि जावनायनि ना फियो बे फुख्रि जावनायावबो जोङो गोदोनि दिनाव खदालजोंसो जावनानै जोङो फुख्रिखौ बानायनाय जायोमोन आरो एबा फुवार महर हाखरनि महर होनानै बेवहाय ना फिसिनाय जायोमोन। बेल' नङा जोंहा माखासे न'नि फिसा फिसा जेरैहाय जोङो हाग्रा सरनाय आरो हाग्रा सननायावबो जोङो खदालखौ बाहायो। ओ आरोबाव दङ जोंहा खामानिया जेरैहाय गोबोरखि गारनाय बेफोरावबो जोङो खदालखौनो बाहायनाय जायोमोन आरो ओ बेनि अनगायै नै बुंनो थाङोब्ला दानि दिन फोराव जोङो बैफोरबायदि खामानिया लासै लासैहायनो ओ जोबलांगासिनो आरो मोसौनि खामानि मैसोनि खामानिफोरा लासै लासै। जोबनायखौ नुनो मोनदों दानि दिनाव बिगियानारि जौगानायजों लोगोसे मानसियाबो ओ समनि आंखाल जानायजों लोगोसे जोङो थाबै आबाद मावनानै थाबै मोननायफोरखौ जोङो लुबैयो आरो। बिनि थाखायनो दानि दिनावहायो ट्रेक्टरजों हालेवो ट्रेक्टरा ओ गिदिर गिदिरबो थायो आरो फिसाबो थायो बे फिसा ट्रेक्टरजों हालेवबा जोंहा ए ओ एसे गोबौ टाइम लायो आरो सम लायो नाथाय गिदिर ट्रेक्टरफोरजों हालेवबा जोंहा बारा सम नाङा दसेनो जोङो हालेवनानै जोङो बेवहायो ओ माखासे आबादफोरखौ जोङो ओ गायनो हायो एबा खालामनो हायो आरो। ओ बेजोंहायो जोंहा समनि ओ ओ समाबो जोंहा आग्लाय फिग्लाय जायो। बेजोंनो दस्रा खामानि मावनो हायो आरो बे आबाद मावनायनि अनगायैबो आरो जोंहा बेलेग खामानि एबा दस्रा खामानिखौ जोङो मावनो हाबावो आरोबाव जोङो बे आबाद थांनायनि उनाव दानि दिनफोराव जोङो नुनो मोनदों माखासे एम्फौ जानो हायैनि थाखाय ओ माखासे रासायनारि मुवा सारनाय बा सारनानै होयो एम्फौफोरा जाहाथे आबादफोरखौ ओ नस्थ' खालामा आरो बिनि थाखायनो ओ आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा गोदोनि आबादा माबायदि मावो आरो दानि फोरा माबायदि मावो नोंथांनि सिगाव गुवारै फोरमायनानै होबाय नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनोफिनदों नामा?
औ नोंथां नोंथांनि गोदोनि आबाद मावनायनि सायाव सावरायनाया आरो दानि दिनावहाय माबायदि मावो गोदोनि दिनाव मा माबायदि मावोमोन बेखौ सावरायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा आङो मोनसे आयदानि सायाव नोंजों सावरायनो सानदों। बे जाहैबाय मा ओ सिगां समावहाय माबायदि थासारियाव सुबुंफोरा ओ माबायदि साननानै थायोमोन बा माबायदि खालामनानै थानो मोजां मोनोमोन आरो दानि सुबुंफोरा माबादि सानो माबायदि देखायनो लुबैयो बेखौ आं बुंनो सानदों एसे। ओ गोदोनि सुबुंफोरा मा ओ सिगां समावहाय मा ओ बयबो आबाद मावनानै जाग्रा आरो बयबो खस्थ' खालामनानै जाग्रानि थाखाय आरो ओ गाव गावनि न'आवनो मोजाङै मोजां थानो लुबैग्रा बांद्राय ओ बांद्राय गोजौनि बाथ्राफोरखौ सानहरनानै थानो थाग्रा नङैखायनो मा सानोमोन बिसोरो ओ सिम्पोल बा ओरैनो सादारनै थानो मोजां मोनोमोन बिसोरो गावसिनि खामानि मावनायजोंनो बिसोरो गोजोननायखौ ला ओ लानानै थायोमोन आरो दा बिसोरो ओरैनो खालि टाइमाव मा खालामोमोन ओ बिसोरो ना फोर गुरहैनो बा नाफोर सारहैनो मोजां मोनोमोन आरो। अबावबा मानसिफोरा बिदिनो ना सानाय बा बबावबा ना गुरहैनाय अबेबा नाफोर मोनगोन खोमा बे साननानै बिसोरो ना ओ ना दिखांग्रा बा ना बोनग्रा बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ लानानै बिसोरो ओ ना फोर लायनो थाङोमोन। जे जे लानानै ना सारनो थाङोमोन। खखा आरो सेनफोरखौ लानानै आलि आलि बा बबावबा जाम्फै दंग'फोरावहाय सानानै दोनहैयोमोन आरो आरो नाफोरखौहाय थेनानै सारनानै न'फोराव ओ बेखौनो मोनाफोराव आरो अखानायैनि थाखायबो फोराननानै दोननानै बा गुबुन समनि थाखायबो फोराननानै दोननानै जानो थाखाय बिसोरो नाफोर सारहैयोमोन आरो आबाद मावनो मोजां मोनोमोन। बिसोरो आबाद मावनानैनो बिसोरो मामोन ओ गासै बोसोर बोसोरनि जिनै दानखौनो बिसोरो बारहोहरोमोन। बा बे आबाद मावनाय समावहायनो बिसोरो मा माखासे ओ रंजाथाव खालामजाथाव जिनिसफोरखौ बिसोरो खालामनानै रंजानाय मोनोमोन आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो बिसोरो माखासे गियानफोरखौबो बुथुमनानै लायोमोन। ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ गथ' गथायफोराबो मामोन बिदिनो दैफोराव दुगैनो बा गेलेहैनोबो मोजां मोनोमोन। दैफोराव थांनानै बिसोरो आमोल दिमोल बायदिसिना बिसोरो गेलेहैनानैनो मोजां मोनोमोन आरो दैयाव दुगैनानैनो बिसोरो गावजों गावनो ओ सोरखौबा खर'आव दांनाय सोरखौबा माबानाय होसोलायनाय बेयाव दैनि सिङावनो बेफोरबायदि गेलेनाय गेलेयोमोन। आरो बिनि उनावहाय मोसौ गुमनाय मोसौ गुमनाय जायफोरो ओ मोसौ गुमनो मोजां मोनो बा लावखारफोर बिसोरो मामोन मोसौफोरखौ गोजान गोजानथिं अबेहाय गांसो मोजां मोनो बिथिंनो बिसोरो थांनानै गुमहैयोमोन आरो मोसौफोरनो गांसो जाहैनाय बे फोरबायदि खामानिखौ मावनानै बिसोर मोजां मोनोमोन आरो बिनि अनगायैबो बिसोरो मोसौ गुमनाय समफ्रावनो सिुफुं दामनानै बा गान खन्दावलाबायनानै बिसोरो माखासे टाइम बारहरोमोन आरो नङाब्ला बे मोसौ गुमनाय समफ्रावनो लावखारफोरा ज' ज'यैहाय ओ गर गेलेनाय बायदिसिना अन्थाइनि बा मार्बल बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदिखौ बिसोरो खालामनो मोजां मोनोमोन आरो दाउ गावनो मोजां मोनोमोन दाउफोर ओ बिदिनो हाग्रा बंग्राफ्राव थांनानै बिसोरो दाउ बायदिसिना एन्जर एनला बेफोरखौ गावनानै बिसोरो सम खाथायनो मोजां मोनोमोन। आरो हिनजाव हिनजावफोराबो बिदिनो मैगं खानो थांनाय अबेबा हाग्रा बंग्रायाव बिसोरो हाग्रानि मैगंफोरखौ बासि बासिनो मैगं खानानै बेफोरखौनो न'आव संनानै गाव गावनि ओ फिसायफोरनो गथ' गथायाइफोरनो बिमा बिफानो जाहोनो मोनोबा गोजोननाय मोनोमोन। आरो बिसोरो न' लिरनाय बायदिसिना बेफोरखौबो ओ मोजां मोनोमोन आरो। गोदोनि न'आ हाजोंनो बानायनाय, बिसोरो बिनि थाखायनो बिसोरो ओ न'फोरखौहाय बोरै लिरो बेफोरखौ मोजां मोनोमोन, जि दानो मोजां मोनोमोन। जि दानानै बिसोरो ओ गाव गावनि आगर एरनाय बेफोरबायदिफोरखौ लोगोफोरनो ओ खोन्थानो मोनोब्ला आरो गोग्गानाय मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव जों बेफोरबायदिखौ ओ गोबां सोलायबोनाय नुनो मो बाय आरो बेफोरबायदिया गैलियानो होननानै बुंजाबाय। दानि दिनावहाय मा ओ सुबुंफोरा गाव गावनि ओ मा थाखा फैसा बा माखासे बायदिसिना खामानिफोरावनो नांथाबनानै थाजोबो आरो बांसिन मानसिफोरखौनो माबायदि नुयो सोरखौबाथ' बायनानै जानाय, सोरखौबा सुसिनानै जानाय बेफोरबायदिखौबो नुनो थाङो एफा एनै थाखा फैसानि थाखायनो ओ मानसिफोरखौ थगायलायनानै थानाय बेफोरबायदिखौ सिखाय दाखायथ खावनाय बेफोरो बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनो हमबाय। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ राजखान्थि राजखान्थियाव हाबनानै नायोब्ला नुनो मोनो खि सोरबा ओ राजखान्थिगिरियाबो गुबुन फोरजाफोरखौहाय नांगौ समावल' भट बिनो थांनाय बेफोरबायदि आखुखौ नुयो। ओ सोरबा जुदि राजखान्थिगिरिया मोजां खामानि मावनो नागिर दोंब्लाबो नाथाय माखासे बिनि गाहायाव मावग्राफोर ओ माखासे मानसिफोरादि माबायदि खामानि मावनानै मोजां मोनो बिसोरो गावसिनि ओ पकेटावल' माला बुंगोन थाखा फैसा बेफोरबायदिखौ नायनानै बिसो बिसोरो खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोन ग्रा बेफोरबायदि जालांबाय माने थगायनाय बेफोरबायदि बेलायाव बिसोरो गिनो रोंलिया आरो। बेनि अनगायैबो ओन्दै ओन्दै गथ'फोरनिफ्रायनो लानानै गिदिर मानसिफोरा माबायदि मबाइलफोरखौ लानो मोनोबा मोजां जायो माबायदि मबाइला साबसिनफ्राय हामसिन बेफोरबायदि खौ लानो मोनोबा बिसोरो गोजोननाय मोनो। गारिफोरखौ दामनिफ्राय दाम गोसासिन सोरनोबा दाम गोसानि बायनानै देखायनो हायो बा बेफोरबायदिखौबो बिसोरो गोजोननाय गोजोननाय मोनो बिसोरो बेफोरबायदिखौ लानानै दुगानाय लायो गाननाय जोमनायनि बेलायाव सोर बांसिननि दाम गोसानि ओ गाननाय जोमनाय गस्ला बेफोरबायदिखौ बायनानै गाननो मोनो आरो सोरनिबा देखायनो मोनो बेफोरबायदिखौबो बिसोरो ओ बिराद गोजोननाय मोनो आरो। जाय जिरादफोरखौ बिसोरो ओ दाम गोसानि बा बायदिसिना जिरादफोरखौ बिसोरो दाम गोसानि बायनानै दिन्थिनो हायो